औ।
अ नोंथां मा खालामदों नोंथाङा?
आङो दा ओरैनो दसे दङ।
औ औ ओंखाम जाबायना?
नोंथाङालाय मा खालामदों?
औ आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ। खामानि गैथ'आ नालाय।
उम।
नोंथाङा फ्रि नामा?
औ आं दसे समनि थाखाय फ्रि।
अ आं दायो बे हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं दा मोनसे टपिक लानानै फैदों बे टपिकनि सायाव सावरायनो नोंथाङा आंजों दसे समहोनो हागोन नामा?
औ हागोन दसे समखौ आंबो सावरायगोन दे।
औ आङो दा टपिक लानानै फैनायानो जाहैबाय आबाद मावनाय मा मा बोथोराव मा मा आबादखौ मावबा माबायदि जायो आरो मा बेनि फिथाइफोरा माबायदि जायो बेफोरखौ फाननानै मा मा मा मुलाम्फा मोनो बेफोरखौ सावरायनो थाखाय नों थाङा बेफोरनि बागै बुंफोरना होनो हागोन नामा?
औ हागोन आङो आंथ' बारा इसेबां गोसोआव गैया होमबा माने आं जि हायो बेखौ एसे फोरमायनानै होगोन आङो।
औ जागोन नोंथां।
दाथ' जोंनि गामियावहाय माने जों गामियाव थायो नालाय बेयाव जोङो माने गुबुन गुबुन बहुत बेलेग बिबागनि आबाद मावो गावनि नांगौनि थाखाय। बा न'खराव नांगौ जायोना आरो जानाय मानाय मैगं थाइगं जोङो गावनो गामियाव थानाय नालाय गावनो गायो गावनो फानोबो जायोबो इदिनो गोबां खामानिहाव बाहायो आरो आबादफोरखौ इन्सादो हमना ला जोङो दैज्लां बोथोरबा माइ गायो। बिदोंनो आरै भिन्दि बा बेलग बेलग गायो आरो जोङो गोजां बोथोर बा आलु गायो। फान्थाव गायो बिलाहि गायो बेफोरबायदि। गोबां गोबां माने सम लायै सम गायो जोङो।
औ मेसें बोथोरनिया मेसें बोथोरनि ना।
औ ओमफ्राय जोङो आलुबो गायो। जोङो माने फार्सटआवहाय आलु जोङो जोलै नागिरग्रोयो।
औ औ।
ओमफ्राय बेखौ जोङो हालौसिगोन बाथौ हालौसिगोन साफा खालामसिगोन। हाखौ ओमफ्राय आलुखौसिम आलुखौनो नेयो नालाय।
औ
औ
बेनिखायनो जोङो जेखौ गरफा गरफा जोङो लाइन लाइन गायलाङो आरो बेखौनिफ्राय जोङो मोनो। दैखलियाय मोजा जोलैनिफ्राय जों बांसिन मानोमोन बेखौ गायबोदों हमना ला जोङो मोनसे मोननै गायबा एसे गायबाय।
औ
बे जों हमना ला पन्सास केजि आसि केजि गान मुलाम्फा मोनो आरो बे आदबनिफ्रायनो। आरो बिदिनो जों भिन्दि गायो।
औ
अ मैजों ओ। नांगोलजों जों लाइनबोसोगोन आरो ओफ्राय जोङो जोंनि बाथौ। जों फिफिलिफि गायो नालाय जोंना आबै आबौमोनाथ' बेनिफ्राय जोङो गरफा गरफा लाइननि फोलाङो।
उ
फथल गायो बा
औ बेफोरखौ फाननानैबो बिराद मुलाम्फा मोनो ना नोंथां?
औ माने जोङो फाननायनि थाखायसो बांसिन आबादबो मोनोना। नांगौनि थाखाय माने जोंनाबो नांगौआबो बहुद न'खर सलायनो बा जानो बेफोरनि थाखाय जोङो मावो आरो।
औ।
साख्रि साख्रिफोरखौथ जों बारा मावनाय जाया। आरो जोंना हाफोरा बुरजा बुरजा थायो बेनि थाखाय जों आबाद आबादजोंनो जों जानाय लोंनाय। बा जों नांगौखिनिखौ जों मोनफिनो आरो।
औ
आबादा बहुद टाइपनि दङ जेरै आंबो थांनाय नैबे समाव दसेम्बर जानुवारिहाय बानलु सिब्र गायदोंमोन। बानलु सिब्र गायनानै जोङो औ बानलु सिब्र जोंमोजाङैनो मोनदों आंङो औ आबादखौलाय बानलु सिब्र गायबा बिराद खस्थ आरो जों समबो लायो अक्ट'बर नभेमबरावल मोनो। बेगरखौ जों फुलि जावै फैयो।
औ
बिनि उनाव जों बिदिनो हालौसिगोन दै सो सोगोन हालेवग्रोसिगोन आमफाय जोङो बेबायदिनो जेब्ला क्लियार जागोन अब्ला जों जायगा जायगा लानानै जों फांफा फांफा गायसिगोन बा बेखौ जोङो मुलि होसिगोन हासार होसिगोन बेनिफ्राय जोङो बेथिङै मास मोननैसो थांनानै जों एसे देरोबाथाय गन थु' सिगोन ओमफ्राय दुरुं सोंसिगोन गोदोनि मास मोननै मोनथाम थानानै आरो जोङो देरनायनि फिथाइनि मुलि बिबारनि मुलि बिदिनो बायदि बायदि मुलि होयो आरो। दा नोंथाङाबो जामिनथियो आंनो एसे फोरोंबानो जागोन।
औ जोंनि आबाद मावनायानो जाहैबाय दा मेन आबाद जों गामियारि थांना थानायनि थाखाय मावना जानाय मेन आबादानो जाहैबाय माइ आबाद आरो। बे माइ आबादखौ बयबो दैज्लां बोथोर सहैब्लानो बयबो लैहोर लैहोर दुब्लियाव ओंखारनानै बे आबादखौ मावनाय जायो।
औ
मानोना बे आबादखौ मावोब्लासो जों थांना थानो थाखाय जानो मोनो नालाय
औ
बे आबादखौ फार्स्टआवनो मावनानै माइ आबादखौ मावनानैहाय जेब्ला ओंखारो अब्ला बेखौ मोनजासिन मोनजा मोननाय समावहाय जोङो लैहोर दुब्लियाव ओंखारनानै बयबो हानाय जायो आरो हानानै बे मोनसेखौ फोरान नानै नआव लाबोनाय जायो आरो बेनि उनावहाय माय मारा होनानै जोंङो बे खौ माइ मारा होनानै साफा खालामनानै जावनानै बाख्रियाव सोना दोननाय आरो बाख्रियाव सोनना दोननाय जायो आरो ब खायसे खायसे खायसे खायसे मानसि फोरा गुबुन गुबुन जायगायाव दैथायहरनाय जायो मानोना गुबुन गुबुन जायगानि दा दाब जायगानि मानसिफ्राथ' बेफोरखौ टाउन सहरनि मानसिफ्राथ' बेफोरखौ मावनो थाखाय सुबिदा जायानालाय जोंनि गामिया बि हारसिं बे आबादखौ मावनाय जायो नालाय बे माइ आबाद आबो गोबां सुबिदा दं आरो खायसे खायसे दाथ' सोरनाबा सोरनाबा बिदिनो सोरहाबा सोरहाबा गैयि सोरनाबा सोरनाबा गोनां जायो नालाय गामियारि ओनसोल मेसें मेसें बोथोर दैज्लां बोथोराव जोबोद फाराग दं आरो आबाद मावनाया मेसें बोथोरफ्राव जेरै आलु बेफोरबायदि बेराद मैगंफोरखौ मैसें बोथोरावबो गायनाय जायो आरो बेफोर मेसें बोथोरनियाथ' गायनानानै अनेक मैगं मैगं थाइगं गायनानै जोङो बेफोरखौ सान फाननानै रां मोनो आरो
ओम ओमफ्राय दा औ दानि समाव ओ नोंथांमोनहा मा आबाद गायगासिनो दं मैगं थाइगं
दानियावथ' दैज्लां बोथोर नालाय ओमफ्राय माइ आबादानो सोलिगासिनो दं आरो माइ आबादाथ' दा जोंना माइजलि आथ मोननै रोखोमनि गायदों आरो रन्जित जिद आरो फरिमल बे मोननै आबादखौबो दा मावनाय जायो आरो जोनिया सोरनाबा सोरनाबा जौ औ
ओमफ्राय बे मा मा रोखोमनि थायो बे माइ आबादाव
ओम
मा मा माइया मा मा जातनि थायो
बेलेग बेलेग रोखोमनि थायो दाथ' आरो गोदान गोदान गोदान गोदान गोदान सफायगासिनो दङ गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दैथायहरनानै बेयाव माइ आबादखौ गोदान गोदान गायबोगासिनो दंङ आरो। नाथ' माइया रनजित फरमल जाङिया बेफोरबायदि आरो गुबुन गुबुन मेरला आबाद गोदान गोदान सफैबावदों आरो बेफोरखौ दा जोंनियावथ' जोंनियाथ' बांद्राय बिदिनो डेभलप जायाखै नालाय ओंखायनो बे दा गोदोनि रन्जित जांङिया फरिमलफोरखौनो गायनानै दोनथ'यो आरो सोरहाबा सोरहाबा न'खरबा न'खरनियाल' बेफोर गोदान गोदान ओंखारनायखौ लाना गायफैजेनो आरो देग्लाय
ओमफ्राय आङो बे माइब्रा होननाय माइरंखौबो मोन
सा एसे एसे गायनाय जायो आरो बेफोरखौथ' गासिबो बुरजा फ्राइ गायजोबनाय जायानालाय एसे एसे राननानै
औ दाथ' माइ खामानि होयो बेलेग बेलग
औ मागो मागो दमासि आरो ख्रिस्टमास आवबो बिराद जिथु बे बे माइब्राखौ मोननाय जायो आरो बे माइब्राखौ जानो न आव दोननानै बे मागो मागोफ्राव गोबां बिनि बिनि माबा बेसेना बाराय औ बारायहैयो आरो माइबा माइरंनि बेसेनाहाय बेफोरखौ बे माइब्रा माइरंखौ बे मागोफ्रावहाय गासिबो न' न' माय ब्राखौ लामनानैहाय सौहैनानै अन सौनानै गुन्दै खालामना लाबोनानै नानैहाय न'आवहाय सिथाव सिथावफोर एन्थाब देनानै जायो आरो
आतसा माने बे औ बे जानै मुवायाव सोलियो आरो ना माइब्रा माइ जोसा बेफोरथ' बहुत गोथाव माइरं आरोलाय न'आव जाखायो नोंथां निसिम माने
औ बे माइब्रायाथ' गोदोनिफ्रायनो बे माइब्रा हमनाया बिराद गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं आरो
औ जोङो दैज्लां बोथोरावबो जोङो माइ गायबा फोरखौ साहा फुदुंनानै होयो औ उम दाथ' नोंथांनिसिम बेफोरखौ सावरायनानै बहुद गोजोननाय थाबाय आरो खोनानो मोननानैबो गोजोनबाय दाथ' समाबो जाबाय आंबो ओंखाम एसे जाहैनांगौ होनबा बेखिनियावनो दोनथ'लायदोनि
औ बेयावनो दोथलायनाय जासिगोन नोंथां औ दे होमबा ना नोंथां गोजोननाय थाबाय औ